हेल'।
औ।
खोनादोंना
औ औ खोनादों।
औ माबोरै दङ नोंथाङा।
दंथयो मोजाङैनो।
औ। जों दा जोंनि दोरोङारि आबाद मावनायनि सायावनो एसे सावरायलायनि नामा।
औ सावरायनो हागोन।
औ। दा जोंनि आबाद मावनाया माबायदि मा। अबेनिफ्राय मा खालामो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना।
औ जोंनि आबाद मावनानै माव नाय होननानै बुङोब्लाथ जों। गिबियावनो। खोथि थिया फोनायनिफ्राय लानो नांगोन
औ जोंनि। गाहाय आबादानो जादों माइ आबाद नङा होमबा।
औ।
औ। दे दानिया माइ आबादनिनो एसे। फोरमायना होदो।
औ। माइ आबाद मावनायखौ जोङो गिबियावनो खोथिया फोनायनिफ्राय हमनो हायो आरो बे खोथिया फोनाय होननानै बुङोब्ला जाय माइ बेगर। जैनो दोनदोंमोन बेखौ दुब्लियाव गोन।
औ सोमनानै सोमना लानानै।
औ।
औ।
औ जायखौ। एवनानै दोन बेवहाय गारनानै हैनाय जायो बेनि। उनावहाय बेयो। सान से माहा एब बा से खावसे माहानि उनावहाय बेखौ।
औ।
गुबुन मोनसे दुब्लियाव गायनानै होनाय जायो।
औ फुनानैहाय।
आ फोरमायनांग
खनसे बुंफिनलाय।
म मा?
औ। खोनादों ना? खोनादोंना? खोनादों? हेलौ। हेलौ। हेलौ। हेल'
हेल'।